हेलौ नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा माबाफोर मावबाय दं नामा?
दाथ' जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ नोंथांजों माने फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां। जेनेबा खेला गेलेनायफोरनि बागै जेनेबा जोङो खेला गेलेयोबा माबादि जायो एबा जों खेलाफोरखौ गेलेनांगोनो नाङा एबा जोङो आथिखालाव जुदि गामियारिफ्राव बिदि खेला गेलेनाया दा माबादि सोलिना दं बेफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां सावरायजागोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन दे।
औ दे नोंथां। जेनेबा खेला गेलेबाथ' जोङो बिदिनो खारनाय बारनाय बिदिनो बल गे बल जोनाय ओमफाय बिदिनो खिख्रे गेलेनाय बायदिखौनो होनो नालाय जेनेबा जोङो आथिखालाव खेला गेलेनाय होनोबाथ' जोङो जेनेबा दा थ' जोङो जेनेबा गामि एरियायाव बांसिनानो खेला गेलेनायखौ खम नुनो मोनबाय आरो ना मोन थां मानो होनो बा जोङो दायो माने प्रायानो माने गथ' गथ' उनदैफोर लाइमोन स निफ्राय जों म मबाइलसो सालायजोबसै नालाय जायनि जाउनाव माने गासिबो माने न' सिङावनो थाजोबसै आरो माने बाहेरायाव बिदिनो ओरैनो खेला गेलेनो बा खारनाय बारनाय बिदिनो बलफोर गेलेनो किक्रेटफोर बिदिनो फुटबलफोर गेलेनो ओंखारला आर ना। माने न' सिङावनो बिदिनो मबाइलफ्रावनो मोनजोबसै नालाय माने ओंखायनो माने मबाइलावल' गेलेसै आरो ना माने गासिबो माने बिदि गामियाव बिदिनो फिल्डफ्राव बल फिल्डफ्राव बिदि गेलेनायफोरखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां। माने जायनि जाहोनाव जों माने जोंनिनो खहा आरोना जोङो मानो होनोब्ला जोङो जुदि जोङो बिदि मबाइलावल' गोजोमना थाबाय थायोबा बाह्रायाव बिदि खेलाफोर जुदि बलफोर जुदि क्रिकेटफोर जुदि फुटफरखौ जोङो गेलेयाबा जोंहा माने देहाया लोरबां जालाङो आरो ना थां माने जायनि जाउनाव जोङो माने गावखौनो गाव एसे बेमारि एबा दुरबल बेबादि मोनलाङो आरो गावनि देहाफोरखौ एबा राफोद बेबादि जाया आरोना नोंथां। माने न' सियाव थाबाय थायोबा आरो जोंहा माने गोसोफ्रा एबा जोंनि मेलेमफ्रा स्रां जाया आरो थाजिम थाया आरो ना नोंथां। माने जोङो जुदि जुदि माने दसे दसे सम जुदि मोनाब्लि मोनाब्लिफ्रावबो दसे समनि थाखाय एक एक घन्टा बा दुइ घन्टानि थाखाय जोङो खेलाफोर गेलेयोबा जेरै जोङो बिदिनो भलिफोर बा कि क्रेटफोर, फुटबलफोर गेलेयोबा जोंहा जोंनि बे मोदोमनि गोलोमदैफोरखौ एसेव गगारहोयोबा जोंहा गावनि देहाखौनो स्रां मोनो आरो ना नोंथां। जेरै जोङो जुदि एसे दुरबल मोनदोंबाबो जोङो राफोद स्रां मोनो आरोना नोंथां माने दानि जुगावथ' बुंनो थाङोबाथ बेबायदि गैला आरो ना नोंथां माने दाथ' मानसिफ्रा गासिबो मबाइलसो लाजोबसिगोन नालाय ओंखायनो माने बेबायदि गेलेनाय खौ नुनो थांबांला आरो माने गोदोनि समावलाय माने एसे एनै बेबादि गेलेनाय नुयोमोन आरो गोदोनि समाव आरो मबाइलबो गैयामोन नालाय माने गोदोथ' बिदिनो फिलफ्राव बिदिनो सोरबा बिदिनो खारनाय बारनाय गेलेगोन सोरबा बिदिनो फुटबल गेलेगोन, बिदिनो सोरबा क्रिकेट गेलेगोन बिदिखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां माने जेब्लानिफ्राय जोंना मबाइल ओंखारदों एबा इन्टारनेटनि जुग जादोंना जेरै जोङो मबाइलफ्राव बिदिनो गेम गेलेनाय बिदिनो मबाइल बानायनाय बिदिनो बिदिनो रिल्सफोर बानायलाबायनाय बिदिनो बेबो जादोंना बे समनिफ्राय जोंहा माने बेबादि ओरैनो माने गेलेनायफोरखौ नुनाया खम जादों आरोना नोंथां माने गेलेनाया गेलेयो अब्लाबो बुहुत खम जाबाय आरो ना नोंथां माने सिगांनि समनिफ्राय बहुत खम जाबाय आरो ना जोङो दायोथ' फुटबलफोरखौनो जोनायखौ नुला आरो जोङो माने समाव मालाबा समाव बिदिनो माने सोरबाफोर बिदिनो फांसनफोरनि थाखाय बिदिनो खेलाफोर होनाय मानाय बेफोरावल' गेलेनायफोरखौ नुसै आरोना ओरैनोबा थ' जोङो माने गेलेनायखौ नुवा आरोना नोंथां माने। जायनि जाउनाव जोङो। गिदिर गिदिर बिदि इन्टारनेसनेल खेलाफोर जेरै क्रिकेट गेलेनाय बिदिनो फुटबल गेलेनाय। फ्राव जोङो बारा जोंनि माबानिफ्राय। लाहैनो हाया आरो ना जोङो जुदि बिुदि खेलाफोर जोङो सोलोंनो हायोबा मोजाङै। गेलेनो हायोबा बिदिनो जोङो माने सोरबा। फोरोंग्रा गैयाबाबो जों गाव गावनो एसे एनै। दाथ' आरो जोङो फोरोंग्रा गैयाबा मबाइल फाव नायनानै। सोलोंनोबो हायो आरो हानाया बिदिनो गेलेनायफोरखौ माने। दि जोङो मबाइलफ्राव नायनानै एसे एनै सोलोंनानै माबायदि हायोबा जोङो। जुदि रोङोबा एबा रोंनानै जुदि जोङो सासे गोरों गोरा मास्टारफोरनि नोजोराव गोलैबा जोङो जुदि मास्टारफोर फोरोङोबा जोङो गिदि-गिदि इनथानेस। खेल गेलेनायफ्राव मोनहैनोबो हायो आरोना नोंथां ओमफ्राय जानि जुगावथ' बेबा दि बारा गेलेनायबो गैला आरो जायनि जााहउनाव जोङो थांनोबो हाया आरो जों गामियारिफ्राबो गोबां खम आरोना। बेफोरबायदियाव बेफोरबायदियाव नोगोरारियाथ' माबादि बे। जेनेबा नोगोरारिफ्राव जोङो थाफेरा नालाय। गामियारि गामियारियाव अबे। बादि आरो ना आं नुनायावबाथ' जेनेबा ओमफ्राय नोंथांनिबो नुनाय बादियाव माबादि?
औ नोंथां आंनि नुनायावबो बेबायदिनो जेनेबा जोंनि गोदोनि आरो दानिखौ' जुना नायोबा माने गासैखौबो सोलायजोबनाय बायदिखौनो बुंनो हायो। जेराव जोंना गोदो बर'नि दोरोङारि गेलेनाय होनोब्ला जोङो ओ खिखर गेलेनाय, बा गर गेलेनाय आम बिदिनो गिला गेलेनाय, बाथा गेलेनाय बिदिनो जोङो जोंना बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय गोबां बिदिनो दंमोन आरोना जेनेबा। आ जेराव। जोङो माने बेफोरनि गेजेरजों जोंहा मोनसे इउनिटिबो थायोमोन। जोंहा खौसेथि माने गोदोनि समाव मबाइलफोर बिदि गैयामोन नालाय। आन्त गाम जेनेबा औ समान समान बैसोनि बेफोरबायदि जों जेनेबा जोंहा खाथि बिदिनो सोमोन्दो बा जोङो गेलेलायनाय बिदि थायोमोन जेराव जोंहा देहाफोराबो माने फिटनेस फोराबो मोजाङैनो थायोमोन। नाथाय आथिखालाव बयहाबो माने न'खर न'खर मबाइल गंसेबाबो न'खराव आजिखालि एनड्रयड मबाइल थासै। बेफोरनि गेजेरजों माने मबाइलाव गथ'फोरखौ माने। मबाइलखौ आखाइयाव होनानै मबाइलजोंनो दोननाय। गावसोरा बिमा बिफाफोरा माबा मोनसे खामानियाव मुखुब जानानै गथ'खौ। बिदिनो नायनो सम गैयाबा मबाइलजोंनो गथ'खौ हगारनानै होनाय। बेफोरबायदिखौ जों दानि मुगायाव गोबां नुसै आरो। जेनेबा गथ'फोरखौ ओंखाम ओंख्रि जायाब्लाबो माने मबाइल देखाय दे खाय बेयाव भिडअ देखाय देखाय गथ'नो। ओंखाम दौनाय बेफोरो माने। ओम बेराद गाज्रि आरो ना जोंनि गथ'फोरनि मेलेम बा देहा सोलेर फोरनि थाखाय गोबां गाज्रि नाथाय जोंनि गोदोनि गेलेनाय जिथु ओ जोङो गय दुनाखंजों बोलाय लायनाय गेलेयोमोन। बा जोङो गिला गेलेनाय बेफोरो माने जोंनि देहाफोरखौबो स्ट्रं लाखियोमोन बा फुटबल जोङो गोदो फुटबलफोरखौ बल गैयाबाबो जोङो जेनेबा ओ मा होनो बे नारें जुमब्रा फिथाइफोरखौनो जोनयोमोन बेफोरो माने मोनसे मोजां मोन बो आरो नाथाय दा बेफोरखौ नुनो थांलिया गोदो जेनेबा जोंनि ओ बिमा बिफाफोरा अ बिमाफोरा आइजोफोरा जेनेबा जि दायोमोन नङा होमबा? बे जि दानायनि माखासे खुन्दुं आग्लायनाय बे सुदाम सुदाम दानाय नङा होमबा बेफोरखौबो ओ जों ओरै गथ' हिन्जावसाफोरा बेफोर जि दानायनि बा जि आग्लायनाय खुन्दुं बेफोरखौनो लानानै मोनसे सुदाम दानाय बिदि दङमोन बेजोंनो माने जों हिनजावसाफोर बे बा आइजोफोरा उन्दैनिफ्रायनो माने बेफोरबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजोंनो बे सुदाम दानायनि गेजेरजोंनो मोनसे जोंनि बर'नि हारिमु बा जि दानाय बे मोनसे दख'ना दानाय बा बिदिनो ससे ससे जि दानायनि गेजेरजोंनो माने जि दानो सोलोङोमोन आरो ना।
बेफोरबो माने मोजां मोनसे आयदामोन मोजां नियम खान्थिमोन। दाथ' मा खौ सुदाम दानाय बुङो? माखौ गिला गेलेनाय? माखौ बाथा गेलेनाय? दानि जेनेरेसननि गथ'फोरनाव सोङोब्ला जों बेफोरखौ गथ' फ्रा खोनथानो रोंनाय नङा नोङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
फैयो जोंनि दोरोङारि खेलाफोर गेलेनाया गोमालांनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुवआवबो गोहोम खोख्लैयो बेफोरो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मेलेमफोराबो दाथ' मबाइलजों सानफाथोलो मबाइलजोंनो थानाय गथ'फोरा माने स्कुलाव था थाङो थांब्लाबो थांनानै फैनाय लोगो लोगो मबाइलाव गोजोमनानै थानाय बिदिनो गोबां बिदिखौ नुनो मोनो आरो बेफोरो माने गाज्रि नाथाय गेलेनायनि गेजेरजों जिहेथु फुटबल गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो बलि गेलेनाय बेजों जोंनि देहाया माने एसे माबाफोर दुरबल मोनदोंबाबो माबाफोर बेमार आजार जानो नागिरनाय बायदि मोनदोंब्लाबो बेफोरखौ दसे गेलेब्लानो माने स्रां मोनो। बिदिनो आरो जेनेबा जोङो गेलेनांगौ जोंनि मालाय टाउन सहरफोरनि खोथाफोरखौ बुङोब्लाथ' बिसोरो माने मोनसे बिदिनो कचिं सेन्टारफोराव बिदिनो माबाफोराव थिनहरनानै कर्स बिदिनो होनाय जायो। नाथाय जोंनि गामिनिफ्रायथ' बिदि सुबिदाबो गैया आरो टाउन सहराव बिदि थांनानै जोङो बिदि कोर्स कचिंफोर लाहैनो मानो थाखायबो जोंनाव रां रुफानि एसे आंखाल जायो बेफोरनि थाखाय जोङो माने गामियावनो बिदिनो लोगोफोरजों बा गेलेनाय बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि देहाफोरा बांद्राय बिदिनो जानाय थानायल'बा एसे लोरबां जालांनो नागिरो नङा होमबा? जोंनो एक्सारसाइसनिबो जोंनो एसे बियामनिबो गोनांथि जायो। बेयाव जिहेथु गेलेनायफोरजोंनो बिदिनो फुटबल गेलेनाय बा भलिबल गेलेनाय बा जोंङो बेडमिन्टनफोर गेलेनाय बेफोरजोंनो जोंनि देहाफ्रा एसे ओ गोख्रों थायो बेफोरबायदि गेलेनायखौ आंङो मोजां मोनो आरो जेनेबा गेलेनांगौ नाथाय गोदोनि जिबायदि गेलेनाय जिबायदि जोंना गामि गामिनो फिल्ड थायोमोन गामि गामियावनो जोंङो दुब्लि फोथारफोरावनो जोंङो जायगा बानायनानै गेलेयोमोन दा बेफोरखौ जोंङो - नुनोनो थांलिया आरो जेनेबा गोदो क्रिकेटफोरखौबो जोंङो दुब्लि फिल्डआवनो बा दंफांनि मोनसे बेट बानायनानै बिदिनो गेलेनायफोरखौ नुयोमोन दा
माने बेफोरखौ नुनोनो थांलिया जायबा मबाइलफोरावनो बेस्थ' थानाय बेफोरखौसो नुनो मोनोसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
जोंहा समाबो जाखाबायमोन नोंथां।
ओं ओं दे बिदिब्ला।
नोंथांजों गेलेनायनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे औ।